हेल' नोंथां? औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां दिनै आङो नोंनाव फन खालामदों बे फन खालामनायनि जाहोना जायैबाय आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय मोजां सावरायलायनो गोसो जादोंमोन।
औ नोंथां औ नोंथां।
ओ दा जोङो मोनसे फोरबो बैसागु फोरबो ना बे फोरबोनि सायावहाय एसे सावरायलायनो गोसो जानानै नोंनो हरदोंमोन आंङो।
औ नोंथाङा बेयो जोबोद मोजां आयदा बैसागुआ बेयो जोंनि बर' हारिनि हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
बिदिब्ला जोङो रायलायनायखौ जागायजेनसै नामा नों
औ नोंथां औ।
औ दा नोंथाङानो जागायजेनदो नामा?
औ जागोन नोंथां हागोन थारैनो ओ जों बयबो मिथि खायो नङा होमबा नोंथां बैसागु फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय माने आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो बे खुंबोनाय मोनसे फोर्बो जोंनि बर' हारिनि दा बैसागु होनना बुङोब्ला जोंथ' ओ जेरै बैसागु रंजानायनि सायावनो सावरायसै नङा होनबा नोंथां? जेरै जोङो जेरै बैसागुखौहाय ओ बैसाग दानाव फालियो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
जोङो बेयाव जेरै बैसागुनि सानसे सिगां जोङो संक्रान्ति होननाय मोनसे दङ' जेराव जोङो ओ गोखा गोखै गोखा गोखै जायो।
औ नोंथां।
बे गोखा गोखैखौ जोङो जेरै माबायाव हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो मैगं खांनानै लायो जेरै ओ लाफा सायख' आरो ओ थाराय बायदि बायदि ओ जातनि गोबां मैगंखौ जोङो खांना लाबोयो हाग्रानिफ्राय आरो बेखौ लाबोनानै जोङो मा बायो ओ न'आव जे बैसागुनि नामाव अमा सिथारनाय बेजों जों एवनानै जायो। बेखौ जोङो जेरै जोंनि ओ जौ जुमाय सेरेब होनो जायखौ जौ गोरानबो होनना मोन्थियो जोङो बेजों जोङो लोङो बैसागुआव आरो जौगिसिजों आरो बिनि अखानायै जेरै ओ जोङो फुङावनो जोङो नै ओ गामियाव ज' जानानै जोङो गथ' ग'थाय बोराइ बेन्थ' गासैबो जोङो ओ माबानानै ज' जानानै जोङो आहुथि होनानै बेयाव जोङो ओ जेनाखि जोंनि माबानि थाखाय ओ देहा मोदोम सावस्रिफोरनि थाखाय मानिे उन समफोराव जोंनि जेनाखि ओ संसार जालांनाय बेयाव जेबो जेंना जेंसि नुजायैनि थाखाय खाय आरो ओ माबाफोरावहाय सावस्रिफोराव जोंनाव जेबो बेमार आजार जानायैनि थाखाय जों इसोरानाव आर'ज गाबनानै बेयो आवाथि होनाय जायो गामियैनो आरो आवाथि होखांनायनि उनाव जोङो गेदेरा उन्दैखौ सनमान ओ लालायो आरो उन्दैया गेदेरखौ ओ खुलुमनानै आसिरबाद लायो। दा बे जोबनानै जोङो बे दिननिफ्रायनो जोङो बैसागुनि ओ बैसागु खौ जोङो बैसागु रंजानायखौ जोङो माबा खालामो आरो जागायजेनो। नङा होमबा नोंथां? औ जेरै बिनि उनाव जोङो रंजायो बे रंजानाय नि रंजानाया जाहैबाय जोंना गामियावहाय जेसेबांनाखि न'खर दङ बे बेयाव जोङो न'खर न'खर ओ हाबनानै जोङो मोसायो जेराव जोङो बैसागुनि खुगा मेथाइ खननानै लोगोसे ओ दामग्रा आगजु जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरखौ लानानै जोङो रंजायो ज' ज' बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय आरो खिन्थु बियो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे नोंथां जेरै गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोना गोबां आ खाम जुथा सिफुं लानानै रंजायोमोन ग्रोम ग्रोम सप्तासेहालागै माने स्नि दिन खामब्रोम रंजायोमोन नाथाय जोंनि दानि जेरै जखि लाइमोन सेंग्रा सि सिख्लाफोर देरख'नाय बिथांमोना ओ गोदान जुगनियाव औ नोंथां ओ टेक्न'लजिनि जेनाखि दामग्रा आगजु बक्स बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो रंजानायखौ गोबां नुनो मोनो मदार्न मेथाइफोरजों दा बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खोथा जे जोङो जोंनि हारिमुनि जे मोनसे माखासे एंगार हायै दामग्रा बाहागो बेफोरखौ जोङो ओ बाहायनाय नुनो मोनलिया। आरो औ नोंथां आरो बिनि उनाव जोङो ओ बिदिनो मोसायो जोङो सानथाम सानब्रैसोखौ जोंनि गामियावहाय। दा आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों नोंथां जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु खौ माबायदि रंजायो बिनि सोन्दै एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथांखौ गुसुं
हागोन हागोन नोंथां हागोन हागोन। औ जिहे तु नोंथाङा गोबां बाथ्राखौ मोनथि होबाय बैसागुनि फारसे ओ बे बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथांखौ साबायखर होदों आरोबाव नों थां ओ जोंनि एरियायाव बेबायदि खुङो माने बैसागु बोथोरखौहाय बा बैसागु फोरबोखौ जे नोंथाङा खोन्थानाय बायदिनो जोंनिजोंबो एखे नियम खान्थिखौनो फालियो। जेरै गिबियावहाय ओ मोनसे संक्रान्ति
औ नोंथां
दिन दङ जेरावहाय जोङो मोसौ मोसौफोरखौहाय दैयाव थुखैनो लाङो लांनानैहाय बिदिनो लाव फिथाइ ओमफ्राय फान्थाव फिथाइ बिदिनो गोबां मोननाय जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय फिथाइफोर गामियाव मोननाय बे फिथाइफोरखौ हाफ्लेनानै मोसौफोरनो माला गानहोयो आरो। माला गनानै मोसौखौ थुखैनानै बिसोरखौ जोङो ओ मोनसे मान हिसाबै जिहेथु जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा बा जोंनि बर' हारिनि गामियारि सुबुंफ्रा
औ नोंथां
जोङो बैसागुजों बा बैसागुजों लोब्बा थानाय मोनसे हारिखाय
औ नोंथां
बेयाव जोङो मोसौखौ थुखैनानै बेखौ मान होनाय जायो आरो
औ नोंथां औ।
आरो बेनि उननिफ्राय जोङो ओ गामियावहाय मोनसे मिटिं बायदि ज' जायो। नै सावरायलायो सावरायनानै नों बुंनाय बायदिनो बिनि नेक्स्ट दिनावहाय मोनसे जोङो ओ फोर्बो खुङो आरो। बाव ज' जिरायनानै बयबो गोदान बोसोरनि थाखाय बोर बिलायो। आरो बोर बिनानै बिनि उनाव ओ गामियावहाय माखासे बिथांखिफोर लायो जे जोङो दिनै मा खालामगोन बैसागुनि नामै आरो बैसागु फोर्फोनि नामै। जेरै मोनफ्रोमबो नख'र नख'र हाब नानै जोङो सनमान लालायनाय आरो नख'रफ्रोमबो थांनानै सनमान लाखांनायनि उनाव जोङो बे नख'रजों सावरायलायबोनाय आरो बेयावहाय रंजानाय बेफोर गासैबो हाबाफारिफ्राबाव थाफायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला दोरोङारि हिसाबै जोंना गामि गामियाव मोनफ्रोमबो न'आव थांनानै गेदेरफोरखौ उन्दैफ्रा मान होनाय
औ नोंथां।
नख'रावहाय आबादनिफ्राय मोननाय माखासे मुवाफोर जेरै जोंना जोथोब बानायो।
औ नोंथां औ।
लोंलायनायबो हाबाफारिबाव लानाय जायो आरो। बेबायदिनो गोदोनि दिनावहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आबौ आबैफोरनि दिनावहाय ओ खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लानानैहाय ओ बे फोर्बोखौ फालिनाय जायोमोन आरो। नाथाय आथिखालावहायथ' बेफोरखौ खम नुसै। जिहेथु दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोराहाय बेफोरजों बांद्राय गोलिब गोरिबफ्लेयि जालांनायखाय ओरै जोङो बक्स दामनानैसो मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनबाय आरोना। दा दामनाय देनाया सोलायबाय। आरोबाव गोदोनि दिनाव जोङो ओ बिमा बिफा बोराय बुरि गथ' गथाय हानजा हानजा थांनानै गामियावहाय बिदिनो सनमान लालायनाय रंजालायनाय जायोमोन बैसागु फोर्बोआव। नाथाय दानि जुगाव बे बे नुथायखौ नुनो मोनलिया। मानो होनना बुङोब्ला दानि नुथायाव जोङो ओरैबायदिसो नुयो कि बोरायफ्रा बोरायनि हान्जा खौसेयै बुरैफ्रा बुरैनि हान्जा खौसेयै बिमा बिफाफ्रा खौसेयै आलदा आरो बेबायदिनो गथ'फ्रा गुबुन मोनसे हानजायाव ज' थांनानैसो फालिलायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां थारैनो।
ग्रोम ग्रोम बैसागुखौ जों दा एसे खम नुनो मोनसै आरो।
औ नोंथां नोंगौ थारैनो।
बेबायदियैनो जोङो सप्ता खनसेसिमहालागै गोदोनि दिनावथ' जों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय दानि दिनाव सप्ता खन सेसिम बे ग्रोम ग्रोम बैसागु फोर्बो फालिनायखौ नुनो मोनलिया। मानोना सानसे साननै सान्थामसिम दासिमबो नुनो मोनो। फ्राय गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो मोनो जानो हागौ खिन्थु बांसिन जों मोन्थिनाय नुनायावहाय खम जालांबाय आरो बेफोरो। सातदिननि गेजेराव खुंनायखौ दा सान्नै सान्थामल' नुनो मोनसै। दा बेफोर जोंनि एरियायाव सोलिबाय थानाय बैसागु फोर्बोनि मोनसे नुथाय आरो।
नोंगौ नोंथां। ओ नोंथां रिरियारे जों मोनसे खोथाखौ रायखांबावनांगोन बैसागुनि समाव। मानो होनना बुङोब्ला बे बैसागुजों ओ जोंहा लोब्बा गोनां मोनसे माबा बियो फोर्बो बेबो। जेरै बावखुंग्रि फेस्टिभेल नङा होमबा नोंथां? औ बेखौ जोङो ओ बैसागु रंजायैनि सिगां बैसागु रंजा नायनि सानसे सिगां जोङो माबायाव संक्रान्तिनि दिनाव जोङो बे बावखुंग्रिया ज गाखोयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जेरै बेखौ गाखोनायनि माबाखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा जाहोनखौ?
ओ नोंथां ओरैनोथ आङो मोनथिनायावहाय जिहेथु खोनादों आ बावखुंग्रियावहाय आ सासे मोदायजो होननानै जों फोथायो आरोना जायखौहाय जोङो बावखुंग्रि आइजो बियो बे हाजोखौ ओ मानि बेङो होननाय खोनादोंमोन आरो। बे बेंगिरि मोदायजोनि मुङैनो बे फेस्टिभेलखौ बा बे फोरबोखौ बैसागुनि दिनावहाय जोङो फालिनाय जायो होन्नानै आरो बावहाय जोङो गाखोनो थाङो आरो बेयाव गाखोयोब्ला जोंनि साननाय हनाय हास्थायनाय आरो लुबैनायफोरा जाफुङो होननानैबो जोङो फोथायो आरो नाथाय बेखौ गाखोयोब्ला से बोसोरनिफ्राय थाम बोसोरसिम गाखोबाय थानांगौ होननानैबो जोङो बेखौ फोथायनाय दं। दा नोंथांनि बिबुंथियावहाय गुबुनै मिथिनाय दंब्ला आंनोबो खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां खिन्थु नोंथाङा जेरै बुंदों बे खोथाया सैथो नोंथाङा जेरैबायदि आंबो बिदिनो मोनथिगौ आरो बे जेनाखि फेस स्टिभेल बे फेस्टिभेलाव गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोर दावबायफैयो नङा होनबा नोंथां? जेरै गुबुन गुबुन जेनाखि हादरनिफ्राय फैयो आरो बेयाव जोंनि बर' हारिनि माखासे जेनाखि माबा हारिमुवारि जेनाखि दिन्थिफुं फुंनाय जेरै खाम जथा सिफुं फुं लानानै जेनाखि आरो बर आइजोफोरा
नंगौ नोंथां।
ना गाननानै आरनाइ लानानै बा फास्रा लानानै बेयाव नुयो नुनाय नुनो मोनो जेरै बेयाव आरो जोंनि बरनि माखासे जेखाइ खबाइ हेबनाय आरो बायदि बायदि जेरै ओ जौ सेरेब जौ जौखौ जोङो माबोरै सङो बर हारिया बेफोरनि गोबां जेनाखि माबानाय आ दङ जोंनि माबायाव कालसाराव बा हारिमुवआव बेफोरखौ जोङो बेयाव नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला जों माबानोसै नामा। थाथ लायनोसै नामा मानो होनना बुंब्ला स समाबो जोंना जाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। जेनाखि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनानै
नोंगौ नोंथां गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हालायबाय दे नोंथां बिदिब्ला औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।
औ नोंथां दे गोजोन्थों।